हेल' हेल'।
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां?
आ नै नोंथां एसे जि
ए।
ओ मोजां खो खोनायासै आं नोंथां मा होनदोंमोन।
औ नोंथां नै जिरायनानै दङ।
औ नों ओं ओं। ओ नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे टपिकनि बा मोनसे आयदानि सायाव जों सानैजों सावरायनो हागोन ना?
औ फ्रि। थ फ्रि नोंथा। रायलायनो हागोन।
औ औ ओ दायो आं सावरायनो थाखाय आङो जोंनि आबहावाखौ आखायाव लाबाय माने। आबहावानि सायाव सावरायनो होनना आं आं आखायाव लादों माने। ओ जोंनि समाजाव बा जोंनि ओनसोलाव दायो आबहावाया माबायदि सोलिगासिनो माबायदि जागासिनो? ओ आरो आ आबहावाया गुबुंले जादों ना मोजां जादों ना? ओ आबहावाया मा माबायदिबा गुबुंले जागोन बा माबायदिबा मोजां जागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
अ नोंथां फोरमायनायथ' हागोन ओरैनो नोंथाङा मिथिंगानि आबहावाखौ सोंदों ना? ओरैनो समाज बा गामि थासारि
औ आं मिथिंगानि आबहावाखौ सोंदोंमोन जों बिफां लाइफां दायो दानफायनाय जों हाजो दाननाय डेभेलपमेन्टनि दायो जागासिनो नालाय आं बेखौ बुंनो सोंनाय जादों नोंथानाव।
औ। ओरैनोथ' जोङो जोंनि सा सानजा भारताव ओ मिथ मिथिंगाया एसेबां माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोना मानोना जोंनि बे सा सानजा भारताव गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाजों बुंफबनाय नङा होमबा?
औ औ।
दा बे हिसाबै जोङो नायोब्ला नुगोन जोंनियाव आबहावाया एसेबां मानि गाज्रि जाया आरो बियो लेभेलाव मोनसे लेभेलावनो थाबाय थायो। दा बे हिसाबै जोंनियाव नायोब्ला जोंनियाव दा थिगानो दं आरो। इनभारमेन्टा नङा होमबा।
ओम ओम।
दाथ' आरो मा होनदों दैज्लां बोथोर अखा हानाय अखायाबो दासान्दि बि थिगानो हागासिनो दङ।
होम
गेजेर गेजेर बिदिनो सानदुं दुंदों गेजेर गेजेर अखा हादों नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दा बिबदिनो मोजांखैनो दङ होननानै आं बुंनांगोन आरो दा आबहावानि बाथ्राखौ सोङोबा।
औ।
बेनिफ्राय नोंथांनि बायदिब्ला मा सानो नोंथाङा?
ओं आंनि बायदिब्ला ओ जोङो ओ जों जे जों जे दा जों जा जोंनि जायगायाव थानाय बायदिब्ला जोङो आबहावानि जे गुबुन जोंनि हिसाबाव जोंनि ओ जों थानाय दा जायगा जों थानाय जायगाखौ। जोङो गुबुन जायगाजों जोङो रुजुना नायोब्ला माने जोङो ओरैबायदि ओ जों गाव जों गावखौनो गाव ओ मा होनो बेखौ लाखि हिसाबै माने गावखौनो गाव सानना लानांगोन आरो माने जोङो ओम ओरैबायदि मोजां जायगायाव दं। जोंनि जायगायाव बिफां लाइफां ओ बेफोर दैमा दैसा आरो हाजो हायेनजों बुंफब जोंनि जायगाया आरोना बुंना बिफां लाइफांजों बुंनानै दं। ओ बिफां लाइफाङा जायगाफोरखौ समायना, आरो दैमाफोरा दैमा आरो अरनबारिफोरा जायगाखौ गोबां समायना खालामो हाजो हायेनफोरा ओमफ्राय। ओम आरो बेफोराव माखासे जिब जुनार थायो बे फोरो ओ बिदिनो बिफां लाइफां दानोबा जोंहा गोबां खहा जायो। जोंनि आबहावाया जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो जे अक्सिजेन गेस हगारनायखौ जों लायो। बेफोरनि बेफोर आरो। जे बिफां लाइफां दानोबा जोंहा गोबां खहा जानो हागौ, जेरै अखा हानायनि बिबाङा खमायनो हागौ। आरो अखा ह हाया। बा जोंहा जोबोद गोबां खहा जागोन जोङो मा ओ आबाद खालामामनो हानाय नङा। आबाद मावनो हानाय नङा आरो जोंहा गो गरमनाय जोंनिया बांसिन जागोन। बिदिनो
नोंथाङा थिगखौनो बुंदों औ दा जों बेखौ लेभेलाव लाखिबाय थानांगोन नङा होमबा? गेजेर बिन्दोआव जोङो दोनबाय थोनांगोन आरो बिदि दोननो थाखाय माखासे फग्राम बा एवारनेस फग्राम ना? सांग्रांथि मेलफोरबो ला आरो जों जाहाथे मिथिंगाया मानोना मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारनानै दं सुबुं माहारिया नङा होमबा?
ओं ओं नंगौ।
मिथिंगायारिया जोबस्रांगोन अब्ला जों सुबुं माहारि जिब जुनार जेसेबांनाखि बे मुलुगाव दङ बेफोरबो जोबस्रांजोबगोन नङा होमबा?
ओम उम।
दा बेनिखायनो जोङो बेखौ मोनसे गेजेर बिन्दोआव दोनबाय थानो थाखाय जोङो ओ गोराफ्रा बा बुजिनायफ्रा गामि गामि हाबनानै बिफां गायनायनि बाथ्रा ना मिथिंगाखौ जोङो मारै रैखाथि होनां गौ बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनांगोन आरो
औ।
अब्लासो मिथिं गाखौ रैखाथि होनो हागोनथ' हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय बेफोरबायदि यावबो जायाखै नङा एसे एसे जागासिनो दङ नङा होमबा? हाग्रामा हाग्रा फोजोब माने बेफोर जोङो सु बुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे से जोङो बेफोरखौ सुबुं अनजिमा बांनाय। आङो मेन गुबै जाहोन होननानै बुंनांगोन नङा होमबा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो थांना थानो थाखाय जोंनो आबाद हानि गोनां जायो आरो आबाद हा गोनां जायोबा जोङो बे हाग्रा बंग्राखौनो दानफायनो गोनां जायो नङा होमबा?
औ।
जोंना आबाद मावनानै जाथारनांगोन।
ओम आरो जेनेबा दा-दानि जुगाव मानसि बा सुबुंफोरा बांबोनायनि जाहोनाव थाग्रा जायगा थाग्रा खुलि बायदिसिनानि गोनांथि गोनांथि जानायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा दानफायनाय अरनबारि दानफाय दानस्रांनाय। आरो हाजो। दाननाय हजो बेफोरदि बेफोरदियाथ जानानै फैगासिनो जाबोगासिनो। माखासे मानसि फोरा रां खामायनायनि। जा ओ रां खामायनो थाखाय आरो बेफोरदि माने उम बेफोरदिजों। माबायो जोंनि आबहावाया जोबोद। खहा जागासिनो आरो आरो आबहावा खहा जाबा जोंहा। फारसेनिफ्राय खहा जागोन ओरै जेनेबा अ हमनानै ला अखानो हायाबा माइखोनो जों आबाद खालामनो हालाबा। आरो।
औ।
जों बहा आबाद खामनो हानो आबाद मावनो हानो माइ आबादाथ गोजाननि बा थ्रा जों बे। उम जि खुनु मेसें बोथोराव। दै नाङि बा दैखोथो नांखागोन बे फोरबायदि आबाद बो मावनो जोङो। ओयो आब बेफोर आबादाबो जानाय नङा माने आरो मेन खोथा मेन माने मोनसे बाथ्रायाव उम बेनो जे जोङो। आबहावा खहा जायोबा जोंहानो मानसियानो जों सुबुं माहारियानो बांसिन ओम माबायाव गोलैगोन खहायाव। गोलैगोन आरो ओयो जेंनायाव गोलैगोन। मानो नों ब्लामे सुबुं जिउनिफ्राय बांसिन बेसेन उम जेबो बुस्थु गैया। ओम बेफोरबायदि। माने दंफां लाइफां दाननाय अरन फोजोबनाय आरो बेफोरो। गोबां मानसि दुमसि बांनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा
औ।
ओयो आबहावाया खहा जालांगोन।
औ बेजों लोगोसे जों हाग्रा बंग्रा फोजोब बोबा जेरै जिब जुनार आरो मानसि। जोंनि लुखो दावहा जायो नङा होमबा?
औ औ।
मानोना नोङो जिब जुनारनि थाग्रा जायगाखौ लांदां खालामोबा बिसोरो मालाय बहाय थानो? जायनि जाहोन मैदेर फैनाय। हाग्रानि मोसा लख्रा फैनानै सुबुंनि थाग्रा खुलियाव हाबफैनाय नङा होमबा?
ओं।
आंदिनै मिथिया बिसिरनि थाग्रा खुलिखौ लासै लासै फोजोबलांगासिनो दङ आरो जोङो बेखौ रैखाथि होनो हायाबा बिसोरबोथ' फैखागोन गामि ओनसोलाव नङा होमबा?
उम उम।
मिथिंगा जोंना दैबाना जायोब्ला दैया लोमसावनायनि जाहोनाव बिसोरो बोरि हा नागिरनानै गामि ओनसोलजों फैनाय जायो आरो।
ओयो।
नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओयो दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायनि जाहोनाव बिसोरो गामि ओनसोलजोंबा बोरि ओनसोलजों फैनो गोनां जायो।
उम।
गुबै बिदिबायदि जाबाय था जाहोना हाग्रा फोजोबनायानो ओरो नङा होमबा?
उम उम जोङो जेनेबा आबहावाखौ मोजां लाखिनो होनब्ला जोङो फोरजों गोबां पलिसन। होनजायो आरो जों जेन'बा जोंहाथ' दानि जुगाव जे बे माबा मोनसे बुस्थु लानो थाखाय बा केरि खालामनो थाखाय जोंहा मना बेग नङाबानो जाला आरो जोंनि दा दानि दा सोलिबाय थानायावथ' जोङो बांसिन बे प्लास्टिकखौ बाहायो बे प्लास्टिकजों उम गोबां खहा जायो आरो बिदिनो प्लास्टिकआथ' थाबैनो ओयो जेनेबा बेथ' सेवग्राबा बि-बेबि बिदि बुस्थु नङा नालाय बिदिनो आरो जे जोंनि दै गुबुंले जानाय बेफोरबायदि ओयो।
दा जोंना समा जाबायमोन दोन थनसै नामा?
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय दे।
औ